हेल' हेल' नोंथां।
ना
औ आं खोनागासिनो। नोंथाङा खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो। हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ दायो नोंथां-नोंथाङा ओ ओरैनो दङब्ला सम दङ अब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ खालाम दे नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनांगौ आयदायानो जादों जोंनि बर' आइजोफोरादि ओ जौ संनानै ओ रां खामायनायखौ जोङो न'खर सामलायनायखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो बै जौफोरखौहाय माबाददिहाय बानायो ओ बेखौ मोनथिगौब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां एसे। आं एसेबांबोथ' मिथिया आङो जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो नाजागोन आरो नोंथां।
औ।
औ। ओ जौ-जौखौ जोङो बानायनोब्लाथाय ओ जों जौखौ बानायनोब्लाथाय गिबियावनो नोङो माने मा रोखोमनि जौ संगोन बा माइब्रानि संनोना माथानि जौ संनो
औ।
औ, माइब्रानि जौ संनोब्लाथाय जोङो ओ गिबियावहाय माइरंखौ मोजाङै सुनानै लानांगौ आरो। ओंखामखौ जानो थाखाय जाबादिहाय ओंखामखौ जानो थाखाय माइरंखौ जाबादिहाय सुयो बेफोरबायाददिनो जोङो सुनानै लानांगौ आरो
औ औ
औ औ बे सुनायनि उनावहाय नोङो जोङो बा खान्थायाव दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगोन आरो ना नोंथां? औ। बेनि उनावहाय दैया दुमबोला दुमबोलाथाय माइरंखौ जोङो सोनानैहाय होनांगौ आरो। औ।
औ नंगौ। औ खोनादों दे।
औ आरो बिदिनो जोबोर खहसथार आरो बे आदबा जौ संनायनि आदबा नोंथां
औ नंगौ
औ बेनिखायनो जौ संनोब्ला जौखौ गिबियावनो ओंखाम बायदिहाय संनानै लानांगौ आरोना
औ
औ ओंखामखौ जाबादिहाय सङो बिदिनो संनानै लानांगौ आरो बिनि उनावहाय बेयो जेथिया मोनगोन अब्ला बेखौ खांनानै दोनथ'बाय बा दोनथ'नानै मोनसे मोनसे प्लास्टिकआव बेखौ मोजाङै एरनानै लानांगौ जायो
औ
औ औ बेखौ लानानै लामनानै एनहननानै लानानैहाय बेखौ खालामलामनानै लानांगौ आरोोना नोंथां
औ
औ एबा फिस्रानानै दसे सम गुसु जानो होनानैहाय जानानै बेनि उनाव जोंहाथ' ओ जखौ बानायो थाखाय एमाउ नङाबाथ' जाया नालाय नोंथां
औ नंगौ
बे एमावखौ जोङो बिनि थाखायनो जोङो बा बे एमाव एमावखौ माइरंनि हिसाबै जोङो एमावखौ लानांगौ आरो
औ औ
औ बिनि थाखाय जोङो लाबोनानै लाखानाय एमावखौ गुन्दै मिस मिस खालामनांगौ लाबोनाय माने बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराथ' बांसिनानो बे एमावखौ न'खर न'खर देनायखौ जोङो मिथिना मोनो आरो ना औ बा बिदिनो दैयिफोरा न'खराव गैयैफोरा बिदिनो बाजारनिफ्रायबा बिदिनो गामिनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय ओ जुमाय बा संनो हायो आरो
औनांगौ
बे एमाव लाबोनायखौ जोङो गुन्दै मिसनिस खालामनानै लाग्रोनांगौ गिबियावनो
औ
औओ बे माइरंआवहाय बे गुन्दै मिस मिस खालामनानै लानायखौहाय जोङो माइरंआवहाय एसे एसे सारनानै होनांगौ आरो।
औ नंगौ।
औ ओंखामावहाय सारना होनांगौ आरोना औ।
औ।
होनबासो बेयो जौनि महर लागोन आरोोना नोंथां
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हरै एबा हरथामहालागै बिदिनो दोननांगौ मोजाङैहाय खोबनानै आरो सान साननै बा सानथाम उनाव बेखौ मोनसे आइजेेंआव माइज आइजेंआव बा दोआवहाय खान्था एबा बाल्थिंबाबो जायो आरो।
औ।
बिदिनो औ दैहुब्लाबो जायो ओ बेखौ जोङो सोनानै दोननांगौ अब्लासो बियो रुसि जानानै फैगोन आरोना नोंथां, नङा होनब्ला नोंथां? औ बेनो जाहैबाय आरो जौआ आरो माइब्रानिया औ जौ बिदैैखो खौ बिदिनो मास मोनसे मोनथामाहालागै जियायना लोंनोबो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ। औ औ बेयो लोंनो थाखाय जोबोर गोथाव जायो। बेखौ मास मोनसे मोननै मोननैल' नङा ओ बेखौ द' दानहा लागैहाय लागै हाय दोननानैसो खौ बुङो फिसिनाय होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां। बुं रौ फिनाय होननानै बिदिनो जौखौ जोङो बानायनाय बिदिनो जोबोद खहस आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङाब्लो नोंथाङाबो बे बे मावजोंहाय माबोरैहाय बानायनाय जायो फोरमायना होनो हागोन नामा एसे?
एमावखौ होनदोंना नोंथाङा?
औ औ।
औ बे एमाव बानायनायखौ आङो एसेबां मिथिया थेवब्लाबो जाखिनि मि थिगौ बेखौ बुंनोसै
औ औ।
ओ बिदिनो जोङो एमावखौ ओ बानायोब्ला बे एमावखौ जोङो ओ बानायनोब्ला जोङो बेयाव ओ मोख्रा बिलाइ ओ बिदिनो रैमालिनि ओ बिजौ
औ।
बे बिलाइखौ आरो खान्थाल बिलाइ बायदिफोर होनानै जोङो बानायनायखौ नुयो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौहाय जोङो दिं दिंखियाव एबा उवाल गाहेनाव देनानैहाय जोङो ओम बिदि बेयाव माइरंबो होनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ माइरंखौ सोमना दोननांगौ आरो से बा नै घन्टासो बिदिनो
औ औ बिदिनो जोङो बे माइरंजोंहाय जयै जोङो दै ग्लिनानै ज'यै मिलायनानैहाय जोङो बेखौ ओ लादु बायदि ओ सिथुमनाय जायो।
औ औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ सान्दुंआव फोराननानै दोननाय जायो नामा?
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बिदिनो ओ एमाउनि महर लायो आरो ना। औ बिदिनो जोङो ओ जौ बानायनोब्ला थ' जोंनो बे एमावखौ ओ नांखाथारगौ अब्लासो जोंना जौआ जा जौनि महर लायो।
औ औ नंगौ।
औ बिदिनो जोङो जौखौहाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंफोरजों बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा जे जोंनि ओ बानायनायखौ जौखौ माबादि बानायो नोंथाङानो बुंलांखाबाय आरो बिदिनो जोङो बे माथा माइरंफोरजों जौ बानायनोब्लाबो जोङो बिदिनो ओ माइब्रा माइरंनि ओ जौखौहाय जेरै बानायदों बिदिनो एखे रोखोमैनो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बे नोंथाङा बुंलांनाय बिदि जौ खौहाय जोङो जौ गिसि होननानै मिथिनाय जायो। आरो जोङो बेनि उनावहाय बेनि बे जौ गिसिनिफ्रायनो जों जौ गोरानबो बानायनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बे ओ जौ गोरानखौबो जोङो हो बिदियैनो जोङो गुबुन गुबुन ओ आदब खायदाफोर बाहायनानै गुबुन आदबैहाय जोङो जौ गोरानखौ बानायनाय जायो। ओ बेनि सोमोन्दैथ' आङो एसेबां मोजां मिथिया ओ बे जौ गोरान बानायनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा मिथिगौब्ला एसे बुंनानै होबावदो जौ गोरान बानायनायनि सोमोन्दै
औ आङो एसेबांबो मिथिया आंबो जौ गोरान बानायनायखौहाय आंबो जा एसे मिथिगौ बेखिनिखौनो बुंनो हागोन आरोना नोंथां
औ
ओ जोङो जौ गोरान बानायनोब्लाथाय बे जुमायखौ जुमाय संना दोननायखौनो ओ साननैबा सानथाम सोमनानै दोननांगौ आरो। बिदिनो बाल थिंसे बा बा आथा बिदिनो ओ हिसाबैहाय सोमना दोननांगौ आरो। जमाया जेनेबा जमायखौ नोङो बेसेबां संदों बेफोरबायदि हिसाबैहाय सोमनानै दोननांगौ। सानथामबा साननैसोनि साननैनि उनावहाय बेखौ जोङो सावनो हायो आरो। ओम अब्लाना बेखौ जोङो जौ गोरान होनना मोनथिनाय जायो। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ।
औ बिदिनो जोङो बे बेखौहाय। बे खान्था गेजेरावहाय मोनथाम बा ताला मोनथाम होनना मिथिनाय जायो। बिदिनो सायावहाय जोङो बा थिंसे दैहोनानै बेखौ ओ माबानायजायोआरो सा खावनाय जायो आरो बे थिंहाय मा होनो गब्लंबा थायो बिदिनो बे जौ गोराना ओंखारो आरो। गेजेर गेजेरहाय बियो गोदौ बे जुमाया गोदौनानैहाय
औ।
औ बिदिनो सावनानै सावनाय जायो आरो बे जौ गोरानखौहाय नोंथां।
औ औ।
औ जोंनाथ' समाबो जाबाय नोंथां।
औ।
औ दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा होमबा नोंथां?
औ दे नोंथां गोजोन्थों।